फंबाय
ओ माबा सो सोंनो हरदोंमोन आङो बै ओ नोंसोरनि खाथिनि आमोखानि फिसाज्लाया दाख्लै माथो
ओ नंगौ औ नंगौ
अ माबोरै ओ बेबायदि जालायख खो माजों जानाय
गथवाथ ओ दासो ओ एबारसो ओइस एस होगौमोन ओइस एस माने हायार सेकेण्डारि एगजामखौ एबारसो होगौमोन नालाय औ बेनिफ्राय गथ गथआ उन्दैयाव जोबोद मोजांमोन फरायनायाव बिनिफ्राय बियो फार्स्ट डिभिसन थांदोंमोन बिनिफ्राय फार्स्ट डिभिसन थांनाय लोगो लोगो नआव बाइक दाबिबाय बाइक दाबिनाय बेनि ओमफाय ओ गथ मानसि नालाय साननाय हनाय मेचर नङा बेनिखायनो लोगोफोराबो बारा जाबाय बांदाय ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे एनै निसाबो लायो होननाय खोनादों बेसेबां चियर आंबो ओमफ्राय बिदिनो निसा लानानै फैनाय समावनो हराव औ नआव लागोनायावनो हारसिंनो गोलैनानै
अ जानाय माजों जाखो बाइकजोंनो जादों बिदिबा
औ गावनि बायकजोंनो
ओ मोजां खोनायासेै फंबाय
औ औ
माबा इक जानाय बायदि खोनागासिनो एसे खोमानि से गोजानाव लानानै रायज्लायनो हागोन ना
खोनादोंना
ओ एसे मोजां खोनासिनदों दे।
ओ बि बिदिबा बियो जानाया जाथाया। औ दान मोनसेसो बारलांबायना।
मोनसे जाद्रायाखै दान मोनसे जासिगोन औ।
अ बिदिबाथ नखरावथ। फिसाला हारसि नों होननायसो खोनादोंमोन आं
औ औ नंगौ हारसिं। औ
होनोमबालाय आरो दा नखराव बिमा बिफालसैसो होनबा।
औ दे
उम गोबां दुखुनि थासारि बिदिबा जोंनि। बर ओ नखरनि थाखाय बिमा बिफानि थाखाय गोबां साननो लागा ओ सम जानानै फैबाय बिदिब्ला फरायसे ओ बे गथआ बोसोन लायामोन नामा बिमा बिफानि एबा फोरोंगिरिफोरनि बुंनायखौ मानिद्रायि गथमोन नामा नुनायाव।
ओरैनोथ फरायनायाव जोबोद मोजांमोन गथआ ओ उथ्रिदों।
अ
उम बेनिफ्राय बाइक दाबिनानै बा बाइक बिनानै ओइ लादोंमोन ओ ननिफ्राय बादा दंमोन नाथाय ओ उनावहाय कन्ट्रल खालामनो हायियाव बाइकखौ होनांगौ जादों माने गथआ बायक मोनाबा फराय बा मालाबा ओ कम्पानियाव थांसै बेफोरबायदि रावखौ माने खोनासंहोयोमोन जाहैदों। बेनिखायनो माने मोजांल जाथोंसै साननानै बिनि बिमा बिफाया बाइकखौ होनाय जादोंमोन।
औ नंगौ बिमा बिफा हिसाबै थ फरायसा गावनि गथखौ जोनोमगिरि बिमा बिफाया बहा बेबायदि एथबां ओ गारज्रिसिम लुबैनो बेबो ओ मेट्रिक पास जानाय सासे जि ओ जिद बोसोरनि बारा गथ जिस्नि जिदाइन बोसोर बैसोनि गथ बेफोरखौ ओ कन्ट्रल खालामनांगौआनो जोंनि समाजावबो गोबां साननो लागा जाबाय बिदिबा ओरैजाय बिमा बिफायाथ' हायासै जुदि हगारना होबाय हगारना होनाय लोगो लोगो दिनै नैबे थासारिया जोंनि गेजेराव जाफैनो मोननाय जाबाय आरो ना फंबाय नोंनि नोजोराव माबायदि मोन
रायलायनाया गथआ बयजोंबो रायजलायो नाथाय बाइक मोननायनि उनाव लोगोफ्राबो माने गोबां बांबाय इदिनो गोजान गोजान जायगायाव बेराय हैयो बिदिनो मोजां गाज्रि लोगो मोननानै बेदिनो गथआ बा फरायसाया जौ लोंग्राबो जालांदोंमोन। जायनि थाखाय बे जौ जौ लोंना नै बाइक सालायोमोन गोबां गोसा गोसा ओ
उम
ओ बेनिफ फ्राय नखरावबो ओ बेखौ सामलायनो हलामोन खोथा मानिलामोन ओ माने गोरा गोरा बुङोमोन नाथाय ओ नखरनिया गुबुन खामानियाव मुखुब जानायलाय बा ओ सानफ्रोमबो बिनि दुम दाखाल उम ओ बेसेबां सहायबावनो साननानै बेखौ नखरनिफ्राय हगारसारनाय बादि जादोंमोन। ओ जायनि थाखाय ओ गावनि जिउखौनो बियो गावनो बुथारनानै लानाय बायदि जादों।
उम दा जोंनि समाज हिसाबै नखर हिसाबै जोंहा बेसेबांबा खहा ना आरो दिनै बे सासेयाल गोमादों गाबोन बिनि सोरबा बेजों नांफादेरनाय लोगो बिसोरबो थ' बेजों एखे लाइनावनो दंफायो बिदिबा
औ दंफायो।
ओ नोंसिनिथिंजाय आरो बेबाय बिजों थाफाग्रा माबायदि फोर ओ दंफा बावो दा?
दंनाया दङ गोबां दङ नाथाय बिसोरो दाबो माने सोरनिबा बुजायनाय बा सोरनिबा बोसोनखौ बिसोरो लानो नागिरा बा नों जेनबा नोंबो दिथागिरि हिसाबै बा नोङो सिनियर हिसाबै बा नोङो मिथि हिसाबै एसेब्लाबो गावनि गथ' गथाय बा फंबायफोरखौ बा उन्दै उन्दैखौ बुजायो नङा होनबा? नाथाइ बिसोरखौ बिसोर बेबायदि बुयोब्ला माने उल्थासो लाजि फोनां जायो आरो।
अ अ उम उम बिसोरनि नि न'खरनि अब'स्थाया माबायदि दा आर्थिक अब'स्थाया फैसा थाखा रां आरजिनायनिफ्राय लानानै न'खर सालायनाय बिसिनि न'खरा माबायदि सोलियो दा?
नै बेे थैनाय गथ'आ ना?
औ औ दा जाय गोमादों गथ' बिसोरनि बा बिनि लोगोफोरनि न'खरफोरा माबायदि अबस बिमा बिफाफोरा मोजां नामा? जेनेबा साख्रि गोनां एबा माबा मोनसे बिजनेस गेदेर मावनायफोर दं नामा?
औ औ ओ खायसेया न'खरा मोजाङानो मोजाङैनो सोलियो नाथाय खायसेया माने न'खराव गैखाथारा ओरैबादि गोरिब बा ओ बिसोर गथ' फोरनि दिथागिरिफ्रा बा बिमा बिफाया हाबा मावनानै ओ सानफा बोथिफा गोनां जायो अब्लाबो बिसोरो औ माने बेफोर खोथाखौ बुजिनो लोगो जानानै ओरैबायदि दुमदाखाल खालामो बा ओरैबायदि दाबि खालामो माने जाय जिनिसखौ नोङो मोनथावानो नङा दा जाय बाइकखौ नोङो न'खराव होनो हाया बेखौ माने दाबिनानै न'खर औ असान्थि खालामो आरो
अ बिदिबाथ' बेबायदि जानाया गुबैयै लोगो दिवा बेफोर औ बेफोरजोंनो सोमोन्दो थाहैनानै दिनै बेबायदि जालांनाय थासारिया बांलांगासि
औ बांलांगासिनो माने गावनि न'खरा बबे थासारियाव दङ जों बे माबायदि खस्थ' खालामो जाहै लोंहोयो बा बे थासारिखौ बि सोर बुजिगोन ना आरो नुसेयावबो खोनासे आरो बिसोरो औ बुजायबाबो माने गिदिर बानहोनो नागिरा बेबादि।
अ उम उम बिसोरो गेदेरफोरखौ देरसिनफोरखौ मान होनायाथ गोजाननि खोथा ओ गावनि ओ जिउ दानाया गावनि जिउ लामाया बबेथिं ओ बेखौ अ बैसोरो सान्नो हानाय गोहोआ गैयै जालांबाय। मेनलि बे जानायनि जाहोनाथ बेखौ नुहरबाय दे बिसोरो निसा लानायनि गुबै जाहोना बिसोरनि आखुआ सोलायनायनि जाहोनाथ बे निसायानो जाहैबाय।
ओ समाजाव ओम बिसोरनि थाखायनो माने समाजाबो गोबां गुबुंले जायो समाजनि ओ माखासे गामि सुबुंफोर बा समा समाजनि थासारिया गुबुंले जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रानो बा गोबां नखरफ्रानो ओ गामि ओन्सोलाव खस्थ मोनो ओ दा बेफोर थासारिखौ ओ होबथानांगौब्ला ओ आदानि मोनां मोनदांथि बा आदानि सान्नाया ओ माबायदि बेफोरखौ माबायदि खालामोब्ला बा माबायदि ओ सावरायोबा माबायदि रल लायोबा बेफोरो ओ गथ' माखानि बेफोर नलेज गैयि जालांनाय मान होयै जालांनाय बा ओ खोथा खोनासङि बा ओ समाजाव गाज्रि भाखा बुंनायनि बेफोरनि ओ आदाया माबाफोर राहा होनो हागोन?
औ।
हेलौ। खोनादों ना?
औ।
आंनि बुंगोन जाखिनि बिसोरथ बिसोरखौ जोङो हाखानाय नंला जोंनि जा
इयुनफोरखौ जोङो गिबियै ओ
दायथ लाया बेहाय अ बि बिमा बिफा बियो गुबै जाहैगोन बे बेलायाव जे फैसा थाखा एबा रां रुफा दं होन्नानै जुदि फरायसानि नांगौनि बारा रा जुदि बेफोरखौ दिन्थियोब्ला बेबायदि जानाय थासारिया जायो आरो गथ'फोरनो फरायनायनि बेलायावहाय जुदि नों ओरैबायदि पास जा आं ओरैबायदि मुवा बेसादखौ होगोन नै बेफोरबायदिखौ जोंनि गार्जेनफोरखौ सांग्रां खालामनांगोन बेफोरनिफ्राय गार्जेनफोरा जाहाथे जाहाथे उदां जायो जाहाथे गथ'फोरनो माबा मोनसे लुबैथि होनानै फरायहोनाय मानाय नै बिनिफ्राय जाहाथे जानगार थायो अब्लानो जोंनि एसे एनै बेबायदि थासारिया ओ सोलायलांगोन लोगोसे फरायसाफोर खौ जोङो बे उन्दै गथ'फोरखौ उम एसे ओ बिसोरनो नुरम माहि जानाय ओ आखल आखुखौ दिन्थिनो रोंनांगोन। ओ बेयावहाय गुबैयै गारजेन्निनो गुबै रल मानो होनबा फरायसालियावथ बा घन्टाफोरल' थागोन नाथाय बांसिन समानो बिमा बिफाजों थागोन बिमा बिफाया जेब्ला बेखौ मोजां बिथा होयो अब्ला फरायसाफोरा ओ मोजां लामाथिं थांगोन होन्नानै आं सानो। ओ बेखिनियानो फंबाय दे बिदिबा गोजोनबाय नोंनिफ्राय खबर लानो मोन्नानै दे बिदिबा औ।